हेल हेलौ खोनादों
हेलौ अ अ खोनाबाय खोनाबाय।
अ दे।
अ।
मा खालामदों नोंथाङा?
ओ आं ओरैनो लेपटप माबा मुभि नायगासिनो दंमोनलै फिलिम।
अ दे होमबा दों जों दायो
दा माबा मोनसे कल्ड ड्रिंक लोंनो नागिरदोंमोनलां इनि बारै सोंगासिनो दंमोन आङो।
अ अ दे होमबा जों दा बे सफ्ट ड्रिंक्सफोरनि बारैनो रायलायनोसै नामा?
अ बेफोरनि बारैनो रायलायनोसै खोमा एसे आं माबा मिथिनोबो गोसो जादोंमोन।
औ नोंनि बांसिन मोजां मोननाय सफ्टड्रिंकआलाय मबे?
आंनि बांसिन मोजां मोननाय सफ्ट ड्रिंकनो जाबाय स्लाइस।
स्लइस
अ।
स्लाइसथ' जोबोद गोदै जायना?
अ गोदै जायो ओमफाय बेखौ मोजां मोनो मानोना बेयावहाय बैयो जे स्प्राइट फाव जे जायो बिदि जायाना बेयो मोनसे लाइट जायो जे लोंनायाव मोजां जायो कार्ब'नेद थाया बिनि थाखाय। अ नोंनालाय मा फेभरेटआ?
आंथ' सिगाङाव कार्ब'नेटेड द्रिकखौनो बांद्राय लोङोमोन नाथाय बे कार्ब'नेटेड द्रिंकआ देहानि थाखाय थाय गाज्रिना बेनिखायनो दा गारनाय जाथ'बाय आरो।
ए कलड्रिं लोंनो मोजां मोनो नोङो?
कल्ड्रिंक लोंनोथ' मोजां मोनो मोननाया।
उम।
ओ दानिया बांसिन आङो फ्रुट जुस फोरखौ लोंसिनो आरोना लाससि औ लाससि बा बिदिनो फ्रुइट जुस फ्रुइट स्टल बे सफ्ट ड्रिंकफोरनि बादै आरो ना।
अ फ्रुइट जुसखौथ' माद मोजां मोनो आङो फिथाइ सामथाइनि जुसआ मार मोजांआनो मेंग'नियावहाय होयो दखानाव जोंना आफेलनि होयो
औ।
मार गोथाव मोनोलै
आरो आंगुरनियाथ' औ औ औ हेल्दि जायोथ'। ओ नोंथाङा माबा मा होनो बिदिनो गुबुन गुबुन फ्रुट फिथाइ सामथाइनि जुसफोरनि बारे बुंनो हागोन नामा?
अ जेरै मेंग'आ ना दा मा फानगासिनो बेखौ मेंग' जुइसखौ दा बेनि बोथोर ना गरम मोथोर। इयो मार मोजां जायो थानदा नैआव आइसक्रिम लागायना होयो जुइसआवहाय। माद गोथाव मोनो आरो मेंग'खौनो बांसिन लोङो इयावहाय। मेंग'आ इयावहाय पनसास थाखा लायो आर ना, दामा बेनो बांसिन आरो ना मेंग'आ। मोजांथारबो गोथावथारबो मेंग'खौ बे मेंग'खौहाय माबा फ्रुइटनि माबाबो होनोना?
किंच।
अ अ बिनो अह ओमफ्राय इदिनो पाइनापोलबो मोजां मोनो, पाइनापलाबो गोथावथार। बेयो दे हेल्थ माबा स्टेमिनानि थाखाय मोजां जायो नों जुदि खेला गेलेनो थाङोबा।
उम।
ओमफ्राय लेमनाबो मोजां जायो हाइद्रेड बानायो।
वाटारमेलनाबो वाटारमेलनबो माद थायो बेयावहाय वाटारमेलना मोजां जायो। बिदिनो आरो ना मोजां मोजां माद जुस फानो आंगुरफोरनिबो। नों आरोबो मा माखौ लोंनो गोसो जायो, मा माखौ लोंखांखो?
आंबो वाटारमेलन लोंखांबाय आरो बे मैथ्रु मैथ्रुनिखौबो लोंखांबाय मैथ्रुगौमोननिखौ ना। मुदुम फुल गोदोमा। गोमोना बेनिबो लोंखांबाय आरो ग्रेपस। आंगुर आंगुरनिबो रोंखांबाय आंगुरनिया माने रिफ्र्रेसिं मोनो आरो आंगुरनिखौ। आरो बिदिनो ओ नारें खमला। आरो मा होनो मसमबि।
अ मौसोम्बि ओम।
आरो ओम मेंग' नों बुंलांनाय बादि मेंग' आपेल।
औ।
फोरखौनो लोंबाय आरो।
उम। माबा आं खेबसे माबानाय लोंनायदोंमोन आरो निमनि।
औ।
स्रिं सारलायना नाथाय लोंनो हायासैलां माथ बोरैबा जायोबो निमनिया।
आरो बे लिबुआथ' बांसिन मोजाङानो होनजायो। फ्रेस खालामा उम।
दा माने मार्ट कल्ड्रिंक मोनसे फैलाबाय नना गोदान गोदान जेरै रेडबुल। एनार्जि द्रिंक। बेफोरबो मोजाङानो नाथाय बांद्राय माबाद्राय जायो खोमालै केमिकेलद्राय जायो एनारजि द्रिंक होननायखौ।
अ बिथ' बेफोरखो बिराद केमिकेल जायोद' आरो।
अ एनारजिनि थाखाय इन्स्टेन्ट एनारजि मोनो आरो ना अथातनो नोंनियाव बोलो फैगोन।
उम आरो बेफोरखौ लोंबा बा एडिक्सनबो जायो आरोना एसे।
अ बिबोथ'।
थुब आरो माने बेफोरो देहानि थाखायबो गाज्रि ना।
उम देहानि थाखायबो गाज्रि। देहानि थाखायबो गाज्रि जेरै ककाल कला। कका कलाया माबा ब्रेन्डनि थाखाय मोजां जायो नाथाय देहानि थाखाय इमान मोजां नङाना। कखा खला बिदिनो थामसआप। नाथाय कका कलाना ना मा होनोयो गोदान मोनसे फैनो नागिरदों माने सफा। सफाखौहाय मोननै बेलेग बेलेग मानसिया बायोबा खुलिनो हागोन नाबा खुलिनो हाया।
औ।
बिदि मोनसे एडभारटाइजमेन खानाहोदों सौज्रिङा।
आरो माने मा होनो बे। कक' कलाफोरजोंथ' खायफा खायफा मानसिफोरा बादरुमफोरखौबो साफा खालामोना।
अ बेनोथ' बेखौ बुस्थुखौ लोङो जोङो।
औ।
आ मा जेखो उदिगखौ बे साबा बानायगोन।
औ जों बेफोर स्प्राइट, फान्दा, कहकला जायखि। जिया बे कार्बनेटेड द्रिंक जाया माने खफाखौ खुलिबानो। बिदि गाबोना। बेफोरबायदि बेफोरबायदि जों द्रिंकसफोरखौ लोंबानो माने बे जोंनि ओ। हाराफोरखौ।
मादुइग बानायो आरो ना।
औ हाराफोरखौहाय। देमेज खालामो खहा ख अ जोंनि हाराफोरखौ खहा खालामो आरो देहाखौबो खहा खालामो आरो हाथायखौबो ख उम गाज्रि खालामो आरो बे हाथाइखौबो उम औ माने बे जोंनि देहायाव थानाय केलसियाम ना बे केलसियामखौ बे कार्ब'नेट जे कार्ब'नेट थायो बेफोर ड्रिंसफोराव बे कार्ब'नेटा जोंनि देहायाव थानाय केलसियामजों रिएक्सन जानानै बे केलसियामखौ खमाय होयो आरो जायनि जाहोनाव जोंनि हाथाइ आरो हाराफोरा
गासै अ बेनो मानसिफोरा एयाव जे लोंलाबायना जेरै निम्बु सदा इफोरो मोजां बांद्राय नङा लोंजाया सदाफ्रा बेनो आरोना लोंनोबा लोस्सिफोरखौ लों एफोर देहानि थाखाय मोजां नाफ्रुइटस फ्रुइटस फोरनिखौहाय फिथाइ सामथायफोरनिखौहाय लोंजायो बेफोरनो मोजां दा आजिखालि मानसिफ्रा बेखौसो बांसिन लोंग्रा जादोंथ' बेफोर नर्मेल ना पेफसिफोरनिफ्राय
औ
पेफसिफोरखौ ओरैनो लोङो मालाबाफोर ओरैनो बेरायनो थांनाय मानायफ्राव मानस फ्रा माने थाब थाब मोननाय जायो ना इदि फिथाइ सामथायाइखौ मोनलाबायनो नागिराना जेराव मायाव इनि थाखायनो जुदि फि फिथाइ सामथाइखौबो ओरैनो जेराव मेराव मोनलाय मोननाय खालामोबा मोजां जागोन आरो ना मानसिफोरा देहाया मोजां जागोन
उम बेथ' नंगौ
उम
आरो माने जोंनि स्किनफोरखौबो गाज्रि खालामो आरो
अ बेथ' नंगौ औ औ स्किन नोंनि खानाय बेफोरनि माबा सिङावहाय लिभारफ्रा बेफोरो गाज्रि जायो ना
औ
ओमफ्राय वाटारमेलनखौ मानसिफ्रा बांसिन रोंङोलै माने एजों स्किन मोजां जायोना भिटामिन सि मोनो
औ
वाटारमेलना मार थान्दाबो बानायो मोदोमखौहायो
आरो बे वाटारमेलना माने फिथाइयानो दैयानो बांसिनना बेे वाटारमेलनाव ओ
इनि थाखायनो मोजां जायो
उम
उम सफ्टड्रिंक लोंस्लायस्लाय दै लोंनाया साबसिन होनजायो थान्दा दै लों नांगौबा नांगौबा फिथाइ सामथायाइ लोंबा दंबा लोंदो गैयाबा नों कलड्रिंक लोङा लासिनो दै लोङो आरो ना
औ बेथ' नांगौ
उम
माने बैफोरो माने बैफोर ड्रिंक्सफोराथ' बांद्राय सुगार सिनिनि लेभेेलाबो हाइ आरो कार्ब'नेटबो थायो आरो उम बेनि थाखायनो गाज्रि आरो
आरो सिनिया जेरैबायदि देहाखौ गाज्रि बानायो एकट्रिस फ्राबो नाय माने सिनिखौनो जाया एसे सुगारखौनो जाया मानोना बेजोंहाय नोंङो स्किनफ्रा गारजि जायो नोंनि स्किनफ्रा थाब बुरैयो फोर जायो आरो ना सुगारफोरनि थाखाय ओंखारनायफोरखौ जानायखौ गारो आरो ना सिनिफोरखौहाय
अब्ला बेनो आरोना नोङो सफ्ड्रिंखौ नायना नाय हिसाबै लोंनांगौ ओरै बे जेसेबां लोंनो लोंनो खम बानायनो हायो एसेबां खम बानाय बायदि कल्ड्रिंक खेफसिफोरखौहाय खगा गोलाहाय बांसिन लोंनो गोसोबानोङो फिथाइ सामथाइखौ लोंनांगौ आरो ना
दा मेलला बिदिनो कल्ड ड्रिंक गोदान गोदान फैबाय थायो दा जेरै केम्पा फैबाय‌। मानोना बेखौ बांसिन लाबोयो मार्केटआव मानोना मानसिफ्रा मा इजि मोननाय बुस्थुखौ बांसिन लानो नागिरो जय मोननाय बुस्थुखौ इसोरो लानो नागिरो ना। बेनो बिदिनो। बेनो आरोना नो मानसिफ्रा केमफा आजिखालिथ' माबा फैबावबायसो ग्लुकस खौनो इदि माबा फाननाय डायरेक्ट पेकेट सिङाव नाथाय बे ग्लुकसाबो मोजां नंगौना नङाथाय लोंनायावहाय।
ग्लुकन डी होननाया माने बेफोर जोङो माने बेफोरो ड्रिंक्सफोरखौनो जोङो जेसेबां हायो बेसेबांनो जोङो खमाय होनांगौ आरो मानो होनबोला बेफोरो बेफोरहा माने सुगार लेभेलाबो जोबोद गोजौ थायो आरो बांद्राय सुगार लेबेेला जोंनि देहानि थाखाय गाज्रि जों बेखौ बयबो मिथिखागौ मानो होनबा सुगार बांद्राय थाबोला जोंनि स्किनाबो गाज्रि जायो आरो बिदिनो
उम।
गुबुन गुबुन देहा खौ खहा खालामो आरोना गुबुन गुबुन रोखोमै। बेनिखायनो जों खमायनांगौ।
नांगौबा डाइरेक्ट नोङो बायनानै लाना बायना लाना दैयाव लगाय ग्लुकन डी लोंनो मादोंबा। बिदि डाइरेक्ट जुस बानायना लाबोनाय ग्लुकन डी खौ लोङा लासिनो
औ नोंथांनि औ नोंथांनि बांसिन मोजां मोननाय फिथायालाय मा फिथाइ सामथाया?
आंनि बांसिन मोजां मोननाय फिथाइआ जाबाय माबा आरोना बे थाइजौ ओमफ्राय पाइन आपोल।
औ।
नोंहालाय मा?
आंनियाथ' आंनियाबो थाइजौ आनो होनजायो मानो होनबा थाइजौखौ जों गुबुन गुबुन रोखोमनि मोनोना। थायसे थाइजौआ जेरैखौ जायखौ जों खाम थाइजौ होननानै बुङो जायहा माने गोथाङावबो गोदैयानो जायो।
उम बिथ' नोंगौ।
आरो खायफा खायफा थाइजौ गोखैखौबो गोथाव मोनो।
अ आंनाथ दा लुगै लाबाय रायलायनानै। जानो दा मोननाय मोनबासो अ अ।
अ आरो गोमोनखौथ' गोथाव मोनखायानसो गोथाव मोनखायो आनोसै।
अ गोमोनखौथ' गोथाव मोनखायो बिगुर दाइरेक्ट जिरना जानाया। फिसा फिसा थाइजौआ ओ गोथाव थाथार आरो जानो
औ आरो वाटार मेलनखौबो गोथाव मोनो आरो।
औ वाटार मेलेन गोथाव मोनो ओ गोदोहाय आं वाटार मेलेननि बेगरखौ गारोमोन ब्रा। दा मिथिबाय आरोना बेगरखौ जाजायो होनना।
औ आंबो बेगरबो जायो आंबो।
उम दा जाग्रा जाबाय आंबो।
उम आरो आं खान्थालखौबो गोथाव मोनो खायफा खायफा मानसिफोरा खान्थालखौ गोथाव मोना नाथाय आं गोथाव थाव मोनो आरो।
खान्थाल ओ गोथाव मोनो खान्थाल जायो खान्थालनि बे जे गोमोन जे थायोना माबा एसे लावला बादिया बेखौ मन' लांनो खस्थ' मोनो नाथाय गोथाव मोनो आरोना गोदो यो। खान्थालाबो एसे गोरा गोरा थायोना गोथां बादियैनो गोदैया। इयो खौ गोथावसिन मोनो आरो ना।
उम।
संख्रि लागाय ना मालाबा जालाय नाय। अब्बा मोनजुनाय थायोना बेफोरो एसे खस्थ' जायो मन' लांनायाव। खान्थाल बेगरखौबो जायोना एवना ओम।
खान्थालखौथ' जों मैगंबो जायोना संनानै ओंख्रि संनानैबो जायो।
अ ओमफ्राय संनानैबो जाजायो
ओ आरो लिसुखौबो गोथाव मोनो आरो उम आंथ ओम आंथ देग्लाय लिसुखौ खोनसेबो मोनजायासै
जायासै नोङो लिस्सु एमान फानदोंमोन बेयावहाय जोंनावहाय दा गैला नामा?
दाथ' नुनो मोनाखै माथो।
ए
माने आं उम बे लिसुआ माने दसेनो जोबो ना बोथोर जोबबानो।
औ बेनो थाखायनो आरोना जोबबाय खोमा दा होमबालाय फानासै।
औ लिसुआ गोथाव जायो आरो। आरो गासै फिथाइ सामथायाबो गोथाव
गासै फिथाय सा